औ औ नोंथां खोनादों औ।
अ मा मावगा सिनो नोंथां दालाय?
अ नोंथां खालामनायाथ' जेबो खालामाखै नोंथां ओरैनोसो जिरनानै दं आरो ना।
अ ओमफ्राय ओरैनो मोनानि जानाय लोंनायफ्रा जाखांबायमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां जानायाथ' जाखांबायानो नोंथां औ।
अ बिदिसो आरोना नोंथां। ओमफ्राय ओरैनो खबर सबरफ्रालाय दालाय माबोरै सोलिगासिनो नोंथां?
अ नोंथां खबराथ' मोजांआनोसै नोंथां गायनाय फुनायनि गेजेरजों अखा हानायाव गायग'जोबनो हाबाय माबाय। बिदिनोसै आरोना नोंथां।
अ बिदिसो आरोना। ओमफ्राय ओरैनो बोथोरफ्रालाय माबोरैथो सोलिगासिनो दं?
अ बोथोर बुंब्लाथ' जोंहा बिदिसैलै नोंथां दाख्लैस साननैसो मोजां हाबाय माइ गायहोबाय। बिदिनो जोंनिथिंजायथ' मोजाङानो हानानै थांबाय नोंथां बोथोरफ्राथ। ओमफ्राय दा एसे एनै दुंहांदों आरोना नोंथां। आरो औ औ आरो उनावथ मा बुंबावनो। मा मागोन बुंनो हाया आरो ना नोंथां औ।
अ ओमफ्राय ओरैनो गामियानियालाय बोरै जागोन गायनाय फुनायफ्रालाय मानसिफ्रानो गाय
आं नोंथां। अ नोंथां माने जोंनिथिंजाय बुंनो थाङोब्लाथ' माइ मायखौनो दा जोंहा गावबा गाव जानो थाखायल' गायो नोंथां माने बुरजा माइखौनो गायला बांसिन बुंनो थाङोब्ला खेथिफोरसो माव मावो आरोना नोंथां। ओइ गोरान खेथिफ्रा बेफोरखौसो मावो नोंथां औ।
औ औ
ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंजाय माबायदि सोलिदों नोंथां बोथोरफ्रा
बोथोराथ' बिदिनो दा जोंथिं बिराद सानदुं गोसा गायनाय फुनायावहाय जोंहा माने गोबां खस्थ' जागासिनो आरो ना फंबाय। माथो बुंनो नोंथां बिदिनो सोलिनांगासिनो आरो देग्लाय बोसोराव खोथियाफोरखौबो माने लेट फोना लाफ्लांबायना बुस्थुआ अखाबो गैयामोन ना बेनिखायनो माने माने लेत फोना लाना लानांबाय आरो आङो ओमफ्राय उफाय गैया जाहैबाय नै दायो गायनायाबो लेट जासिगोन आरो अखाबो गैया सान्दुं गोसा। हाफ्राबो रानखावजोब्बाय आरोना माबायदि जागोन नोंथां बिराद सिन्थासो जानानै दङ आङो गायनाय फुनायनि बेलायावहाय।
होमबा नोंथां अखानि थाखायनो जाजोबथारबायना नोंथां होनोमबाथ'।
औ अखानि थाखायनो जाजोब्बाय आरो माने अखाया एकदम हाबाय थायो बाथ
बेफोरबायदि जानायखायनो माने बिराद खस्थ' जाबाय आरो औ गायनाय फुनायफोरनि थाखाय।
होमबाथ' नांथारगौना अखाया दा
औ औ
औ ओमफ्राय नोंथां होनबाथ' खेथि बारिफ्रा माबोरै जाखो नोंथाङा ओमफ्राय?
खेथि बारियाथ' माथो होनो नोंथां ओरैनो गोरान खेथिफ्रालाय न'आव एसे मावनाय दं नोंथां आं माने बांद्राय आसा खालामखायासै आरोना बोथोरखौ नायनानै।
औ औ औ नोंथां।
नआव माने गोरान खिथि बिदिनो पटलफोर दङ नोंथां लाव जोगोनारफोर आरो एसे बिनिफ्राय मुलाफोर फोदों आं मुला बेसरफोर एसे एनै माने फुनानै फाननो मोनो खोमा।
औ
होननानै आरो नंखायाना अखा गैयाना बेखायनो माने सानदुंखौ माने सान्दुंआव जाग्राखौ एसे गायदोंमोन आं दाथ' गैया नै गायनोनो मोनाखै माइआ माने गायनाया गायबाय बिदिनो दब्लायनै दब्लायथामल' ओमफ्राय दंबावो आरोना नोंथां गोबाङानो अखाया हागोनना हाला बा रिक्सखौ मोनासै माथो नोंथां।
औ औ ओमफ्राय नोंथां खबरफ्रा माबाफोरमोन नामा नोंथां।
खबरफ्राथ' बिदिनो नोंथां। आं नोंथांजों माने नोंथाङा जुदि फ्रिबा मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होननानै माने फन हरनाय जादोंमोन आरोना नोंथां।
अ' नोंथां औ औ सावरायनो हागोन आंथ' फ्रियानो दं नोंथां औ सावरायनो हागोन।
दा नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला नोंथाङा बे आबहावा गेब्रेंनायनि सायावहाय माबाफोर बुंनो हागोन नामा? आबहावाखौ जेनेबा मारै संरैखाथि होनांगौ आरो गेब्रेंनायखौ मारै होबथानांगौ। बैफोरनि सोमोन्दै ओरैनो माने सुंथाबै ससे माबाफोर नों जा हायो। बुंनो हागोन नामा नोंथां?
अ' नोंथां औ औ। मिथिनायाथ' आं बाराखौथ' बिदि फरायबांनायबो नंखाया नोंथां आं जा हायो आंनि साननानै मोननायजों आं बुंसै आरोना नोंथां। औ औ बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंदो आरो ना नोंथां‌।
औ
जोंहा बुंनो थाङोब्ला आबहावा होनोब्ला जोंहा मानसिनिनो सोनारनानै थानाय मोनसे आबहावाया माने आबहावाजोंनो जों मानसि सुबुं माहारिया जोंहा सोनारनानै थायो मानो होनब्ला आबहावानि बारहावाफोरखौनो जों सुबुं माहारिया लानानै थांनानै थायो। आबहावायाव जा बार अक्सिजेन मोनो बैफोरखौनो मानसिया लायो जिब जिबिया लायो। जिब जुनारा लायो। दंफांफोरनि जाव सिन हगारो बेजोंनो आरो ना नोंथां। बुंनो थाङोब्ला जोंहा दंफां लाइफां आबहावानि दंफां लाइफ फांफ्राबो जोंहा मानसि हगारनाय बिदिनो कार्बन डाइ अक्साइड गेसफोर माखासे लेथ्रा गेसफोरखौ जोंहा दंफां फोरा बोनानै जोंनो गोथार गेस अक्सिजेनखौ हगारना होयो आरो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
आरो बुंनो थाङोब्ला माखासे आबहावा बिदिनो आबहावानि बिफां लाइफां माखासे दैमा दैसाफ्राबो दानि जुगाव एसे एनै गाज्रिया जालांगासिनो दं नोंथां। माने गेब्रेंलांगासिनो दं आरोना नों
औ औ औ
औ बैफोरनो जाबाय मानसिनि माखासे मावनाय दांनायफोरनि सायाव जोंहा जायो आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला हा बिदिनो आबहावानि हा गेब्रेंनाय आरियाबो जोंनि मानसिनि थाखायनो जायो आरो ना नोंथां। बुंनो थाङोब्ला बांसिन आबहावा गेब्रेंनायनि जाहोन होनोब्ला जोंहा सुबुं माहारियानो गासिखौबो मावदों आर
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
मानो होनोब्ला जोंहा दिनै बारहावा गेब्रेंनाय होनोब्ला।
औ
बिदिनो मानसिफोरस सुबुं माहारिया दानाय लुनाय इदिनो गारि मथरनि गनाय उखुन्दै जोंहा आरो प्लास्टिक बायदि आरि सावनाय उखुन्दै जोंहा दारिमिन कल कारखानानिफ्राय बायदिसिना गेसाव गोफोन मुवा सावनायफोरनि उखुन्दै बेफोर आरिया जोंहा बाराव गोसारनानै जोंहा बेफोरथ' गेसफ्राथ' गाज्रि उखुन्दै गयो नालाय नों थां जोंहा बेफोरनो बारखौ गेब्रेंहोयो आरो ना नोंथां। आरो बेनि जाउनावनो जोंहा मानसिनिया हां लानाय अबबा जायगा लायै जोङो माने जाय जायगायाव जोंहा दारिमिनफोर खौ बांसिनै एबा बिदिनो गारि मथरनि खारनाय बिबाङा बारा जायो। अब उखुन्दै गनाया बारा जायो। बै जायगायाव जोंना सुबुं माहारिया मोजाङै बारहावाखौ लानो हाया जायो आरो ना नोंथां। जोंहा बेमार आजार बा आरिया जोंहा सुबुं माहारिनाव जानो हायो आरो ना नोंथां। औ बिदिनो जोंहा बिदिनो बिखाफोर गाज्रि जानाय समफ्ल' गाज्रि जानाय बेफोरो जोंहा बिदि बारहावा गाज्रिनि जाउनाव जायो आरो ना नोंथां। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा हा गेब्रेनाय बुङोब्ला जोंनि मानसिफ्रानो
औ
मावो हा गेब्रेंनायाबो जोंहा बिदिनो जोंहा आबादफोराव बांद्राय बिबांनि रासायनिख हासार आरि बाहायनाया जोंखौ हाखौ गाज्रि खालामो मैला खालामो। आरो बे आबाद फ्राव सारनाय मैला जिखुनु मैगं थाइगङाव बाहायनाया हाफोरखौ एसे माबा खालामो नोंथां जोंहा दुखु होयो।
आरो बेफोरनो दैजों अखा हानायनि जाउनाव बोहैलांनानै जोंहा दैखौबो गाज्रि खालामा आरोना नोंथां। बेफोरो रासायनारिक मुवाफ्रानो आबादाव सारनाय रासायनिक मुवाफ्रानो जोंहा अखाफोरनि जाउनाव दैमाफ्राव बोहैलांनानै बै दैमाफोरखौ जोंनि सुबुं माहारिया दुगैनाय लोबनाय एबा लोंनायफ्राव बाहायफ्लाङोबा जोंहा बेफोरनो जोंहा बिगुरनि बेराम दुगैनायफोर जायोब्ला आरोना नों थां आरो लोंनायफोर जायोबा नोंथां जोंहा बिदिनो मान लुनाय सानलुनाय आरो जोंहा मानसिनि देहा सिङावबो जोंहा बेमारफोरखौ जों जानायखौ मिथिमोनो आरोना नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंहा बांसिन जा आबहावानि गेब्रेंनाय बेखौ जोंहा मानसि यानो मावना लानाय बायदि आरो दा नोंथां बे खोथायावथ' आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा मानसिफ्रा दा आबहावा गेब्रेंनायखौ जोंहा होबथानायनि राहाफोरखौ लानो हायो नोंथां माखासे जोंहा बिफां लाइफां आरिफोर खौ गायनानै जोङो बिदिनो दारिमिन कारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरनि एगेन्सै जों माबा मोनसे होबथानो हायो मानो होनोब्ला दंफां लाइफाङानो जोंहा बे फोर गेसफोरखौ सोबनानै मानसिखौ मानसिनो माने मोजां अक्सिजेन गेसखौ हगारनो होयो
जोंहा आरो बिदिनो दारिमिन कारखाना आरिफोर लुनायफोरखौ जोंहा एसे एनै बिबांनि जा हायो जोंहा खमायनांगौ माने बन्द' खालामनांगौ बेफोरखौ आरो दारिमिन खारखानानिफ्राय लेथ्रा आरि मुवा गनायफ्रा जोंहा दैफोरखौ मैला खालामो बेफोर मैलाफोरखौ जोङा दैयाव गारालासिनो बेलेग जायगायाव गारनानै जोंहा माबा मोनसे सोदांफिननायखौ जों खालामनो हायो बेफोरखौ जों मावनो हायो आरोना नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फंनैसो आबहावा गेब्रेंनायनि बागै एबा माब्रै होबथानो हायो बेनि बागै फोरमायना फिननो हागोन नामा नोंथां? औ
दाना मिथिखायो आरो जोंबो मिथिया मानि जाहोनाव आबहावा गेब्रेङो जोंहा आ आबहावा गेब्रेंनाया माने थाखाय माने गोबां खहा गोनां आरो एबा बिस गोनां आरो बिदिनो जोंहा मा हां स'रथेनाय बेराम जेरै बिदिनो बिगुरनि बेराम
औ औ
गाहाम जानाया आरो जोंहा बेनि अनगायैबो मा माखासे मा मा होनो आबहावा कार्बनडाइ अक्साइड गेसआ बाङोब्ला जों माने गोबां खस्थ' मोनगोन आरो जिउआवहाय बेबायदिनो जोङा गेब्रेंनायखौ होनो थाखाय जों गिबियाव मा गायनांगोन होनोब्ला जों बिफां लाइफांखौ गायनाया माने जोंनि थाखाय गोनांथार आरो मानो होनोब्ला बिफां लाइफाङा जोंहा गुबुंनाय आबहावाखौ माने साखोन सिखोन खालामो आरो माबोरै होनोब्ला जेरै बुंनो हायो जोङो बिफां लाइफाङा माने अ कार्बनडाइ अ क्साइड गेसखौ हां महरै बोना लायो आरो मा मानसिफोरनो अक्सिजेन गेसखौहाय जों सुबुं माहारिनो हां महरै लानो थाखाय माने हगारनानै होयो हो आरो बिफां लाइफाङा बिदिनो जोङो मा साफ्रोमबो सुबुङाहाय जोङो माने बिफां लाइफां गाय थारनांगोन आरो एबा जोङो बेफोरबायदिनो मा होनो बिफां लाइफां गायो होनोब्ला जोङो माखासे दिनावल' माने गायबा जानाय नङा आरो बिफां लाइफां जायफोरा बिफां लाइफांजों बुंफबजोबनाय ओनसोल बैफोरबायदि बिफां लाइफां गाय मा होनो बुंफबनायफोरखौ जों संरैखाथि होनांगोन आरो मानो होनोब्ला जोङो बिफां लाइफाङा माने अक्सिजेन गेस होयो आरो बेबायदिनो माने कल का नोंथां जोंहा समाव जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा
औ नोंथां औ